औ नोंथां ।
नोंथांजों आं मोनसे प्रजेकनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ आथिखालाव जे दुंथाइ थासारि बा दुंथाइ आबहावाया माब्रै जायो बेनि जाहोनखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जे नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला जे बुहुमनां जे बुहु बुहुमनां दुंखावनाय बे दुंखांनाया माबोरै जायो बिनि सायाव आं एसे फोरमायलांनोसै नोंथां आं जा नुनो मोनदों बा मिथिनो मोनदों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसोबाबो बुं
ओ नोंथां ।
बुहुमनां दुं खावनाया गाहायै मानसिफोरनि थाखाय एबा गोबां मानसि बांनायनि जोहै जायो होन होननानै बा जादों होनना ए आं सानो नोंथां । मानो होनोब्ला जेरै मानसिनि दावगानायनि जाहोनाव गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन बा दामिन सलि गायसननायनि थाखाय जोंनि बुहुमनि जि दुंथाय बे दुंथाइफोरा बांलांनो हम दों आरो बा जोङो जेरै हाग्रा ओनसोलफोरखौ गोबां गिदिर गिदिर दारिमिनसालि गायसननो थाखाय बै हाग्रा ओनसोलखौ एवस्रां नानै गोबां उखुन्दै गहोग्रा दामिनसालिफोर गायसंनाय जायो । दा बे गायसंनायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव गुबुंले आबहावाबो सोमजिनो हमो
औ नोंथां ।
बेनि अनगायैबो मानसि फोरनि जोहै जानाय जाहोग्राफोरनि गेजेराव जेराव बेखौनो बुंनो सानो आङो जे मुवाफोरनि खामनाय। जेरै गारि मथराव बाहायनाय खारखानि फ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेस। फ्रा बार मन्डलाव गोसार नानै। बा बे गोसारनायनि जाउनावनो जोंनि बुहुमा दुंखावनो हमो आरो। बा बेनि औ बेनि अनगायैबो जेरै जोंनि सुबुं माहारिया बांनायनि जोहै जे माखासे जोंनि नांगौ जानाय बेसाद मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइ फां बै बिफां लाइ फांखौ बो दिनै जोंनि सुबुं माहारिया गावनि मुलाम्फानि थाखाय। जेरै न' लुनाय। बा न'नि माखासे गुबुन हाबाफोराव जोङो बाहायो थामहिनबा बै बाहायनायनि जाउनाव जोङो बिफां लाइफां खौ दानफायनानै लाबोयो आरो दानफायखांनायनि उनाव जोङो जे बिफां गायफिननांगौ बेखौ साना आरो।
औ नोंथां थारैनो।
औ बेनो गाहाय जाहोना दा नोंथाङाबो जे बेफोरबायदि बुहुमनि दुं खावनाया। माबायदि जा होनाव जादों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। मेनानो जाहैबाय गिबियानो जाहैबाय बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारियानो बेफोर थासारिखौ सोमजिहोदों।
थारैनो।
गिबि गिबि समाव बेफोर थासारिया गैयामोन। बुंनो थाङोब्ला जों। बिफां लाइफां आबहावा। फोरखौ जोबोद माने दंफां लाइफांफोर ग्रोम ग्रोम। मोजां समायनामोन। नाथाय आथि खालाव बेफोर दं फां लाइफांफोरखौ दानस्रांनानै। गोबाङानो न' फसंबाय। आरो गोबाङानो खार खाना बिदिनो गोबां फसंनायनि जाहोनाव दुंथाइ थासारिया दुं थाव थासारिया बा गारजि गेसफोरा।
औ थारैनो।
जायनि थाखाय बो दुंथाय था सोमजिबाय आथिखालाव। आरो गुबुन मोनसेया बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव मेसिन बुस्थु जाय आथिखालाव जोंनि जोंनि मेगनजों नुबाय थानो हानाय गारि मथ
औ थारैनो।
बि बेफोरनिफ्राय बेफोर मुवानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उ खुन्दै। बेफोर गाज्रि ग्रेस गेस। फोरा जोंनि आबबावायाव गोसारनायनि थाखाय दुंथाइ थास सारिया सोमजियो होननानै
औ औ।
बेनि अनगाबो गोबां जों जेरै न'फोराव बाहायो प्लास्टिक बुस्थु बा गोबां प्लास्टिक बुस्थुखौ बाहायनायनि उनावहाय बे खौ गारफिननो थाखाय गैया जायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ सावनानै फोजोब सुस्रांनो गोनां जायो
थारैनो
थाखाय बे सावनाय उखुन्दै बे सावनाय बेसादाबो बिनि उखुन्दैयाबो जोंनि आबहावायाव गोहोम खोख्लैयो बिनि थाखायबो आं दुंथाय थासा सोमजियो होननानै आं सानो नोंथाङाबो आरोबाव बिनि साय सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां थारैनो जे बेबायदि आफाव बुहुमनां दुंखावनायखौ जोङो हमथानो थाखाय माहासे-माखासे राहा लानांगोन होननानै आं सानो
औ नोंथां
बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो होबथानो नांगोन बा बिफां लाइफां बिफां गायनायनि उनाव हाय जोङो गोबां फां बिफां लाइफांखौ गायफिननो नांगोन आरो गामि गामि थांनानै जे बिफां लाइफां गायफायनायखौ होबथानायनि जोङो मेल मिथिं फोर खुंनानै जोङो बिनि राहा लानो हायो बा बेनि अनगा अनगायै जोङो जे बिफां लाइफां खौ जोङो माखासे से हाबायाव बाहायनायखौ जोङो थामहिनबा एसे खम खालामनो नांगोन। जेरै नाङै हाबाफोराव जोङो ओरैनो दानफायलाबायनानै फेसेवलाबायनाय बेफोरखौ जोङो खम खालाम नो नांगोन बेनि अनगायैबो हाग्रा बंग्राखौ दान दांनानै खारखाना फोजोबस्रां नाय बेफोरखौ आङो हमथानांगोन होननानै बा थामहिनबा एसे खमायनांगोन होननानै आं सानो।
औ नोंथां थारैनो।
दा नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो । आबबावाखौ बा आबबावाखौ दुंथायनि थासारिनिफ्राय होबथानो थाखाय जोंबो आंबो सानो जे गिबियावनो दंफां लाइ
औ औ
दंफां लाइफां गायनानै जोङो आबबावा खौ फोसाबनांगोन।
जाहाते गुबुंले आबबावा माने गुबुंले अक्सिजेन गुबुन अक्सिजेन जाय बुस्टुआ माने जाय अक्सिजेना जोंनो गोनां थि नङा बेफोरखौ जोङो गोजान खालामनो थाखाय गिबियावनो जोङों दंफां लाइ फांखौ गायनांगोन।
थारैनो।
दंफां लाइफांखौ गायनानै जोङो जे दंफां लाइफां दानफांनायखौ दानफायनायखौ
औ नोंगौ औ।
बेनिफ्राय जोङो खारखानाफोरकौ बा प्लास्टिक बुस्टु प्लास्टिक बुस्टु बाहायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन, जायनि थाखाय बेफोरखौ सावोब्ला जोंनि आबबावाखौ गुबुंले खालामो बा दुंथाइ थासारि सोमजिहोयो आरो गारि मथर सालायनाय गारि मथरफोरखौ खम खालामनांगोन मानोना बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैयाबो जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो।
नोंगौ थारैनो।
जोंनि आबहावाखौ दुंथाइ थासारि सोमजिहोयो।
नोंगौ थारैनो।
नोंथाङाबो आरो फंनैसो बिनि सायाव बुंबावनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो जे जोंनि बुहुमनां दुंखावनाया जेरै मानसि बांनायनि जाउनाव जोंहा बा आबाद मावनो हाखौ जोंनो गोबां नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? दा बे आबाद मावनायनि थाखाय जोङो गोबां हाग्रा बंग्रा एवस्रांनो गोनां जायो। बा जों हाग्रामानि बिफां लाइ फांखौ जोङो फोजोबस्रांनो जायो। बेनि जाउनाव जोंहा गोबां दुंखावनाय सोमजियो आरो।
औ थारैनो।
औ बेनि थाखायनो जोङो जे बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला बै जायगायावहाय गोबां बिफांनि फुलि जावैनो हायो नोंथां। दा औ। जेरै जोंहा हानि बेलायाव होननानै बुङोब्लाबो जे माखासे सुबुंफोरा जे गावसोरनि जिउ खौ आबाद मावनानै खुंनो नाजायो। बै सुबुंफोरा रासायनारि हासार बाहायबा एम्फौ सिथारनाय मा माखासे मुलि बाहायनानै बै हानि थामहिनबा हानि बिबां खौबो गुबुंले खालामो आरो। दा बेफोरनि रासायनारि हा सार बाहायनायनि जाउनावबो जोंनि बुहुमा माखासे दुंखावनाय थासारि सोमजिनो हागौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ। अब्ला नोंथाङा औ। बे बुहुमनां दुंखावनायनि। सायाव। फंनैसो माबाफोर बुंनो हाबावगोन ना?
बु औ नोंथां थारैनो।
औ।
गिबियावनो जोङो। गोनांथिथारानो जाहैबाय। फोसाबनाय आबहावा दुंथाय। खौ फोसाबनायनि गोनांथिथार बा गिबियानो जाहैबाय दंफां लाइफां गायनांगौ। आरो दंफां लाइफां गायनायखौ होबथानांगौ आथिखालाव सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावबो जोंनि बुहुमाव बा मुलुगाव। दुंथाइ थासारिया सोमजिनो हमबाय।
थारैनो।
दंफां लाइफां दानफायनानै जाब जाब जाब गोबाङानो न' लुनो हमबाय। बेफोरनि जाहोनानो जाबाय सुबुं अन जिमा बांनाय। सुबुं अनजिमा फोरा थानो थाखाय जायगा। नागिरै नागिरै गोबां दंफां लाइफांखौनो दानफायनानै बै जायगायाव न' लुनो हमो।
थारैनो।
बेफोरबो मोनसे आबहावा दुंथायनि बा आबहावानि मोनसे खहा गोनां।
औ औ नोंथां।
नोंथाङाबो फंनैसो बेनि सायाव फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथां?
औ नोंथां मानो होनोब्ला जोङो आबहावा गुबुंनायखौ जोङो होबथानो नांगोन अब्लासो जोंनि इयुन इयुन जि जोलैफोर बै जोलैफोराबो जुदि जों दानो आबहावाखौ फोजोबस्रांनानै लायोब्ला। बै इयुन जोलैफोरा थांनानै था थानायाव गोबां खस्थ' सोमजिनो हागौ आरो। बेनि थाखाय जोङो मिथिंगाया। यारि जि मिथिंगायारि सम्पद बे मिथिंगायारि सम्पदखौ जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा गोख्रों बिबान लानानै मावफुंलांनांगोन आरो। थामहिनबा बिफां लाइफां गायनो नांगोन जोङो दा नोंथां जोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय।
औ नोंथां आं औ नोंथां आं नोंथांनिफ्राय बेफोर माखासे बाथ्रा फोरखौ सोलोंनो मोननानै बा मिथिनो मोननानै गोबां गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां औ औ।
आङो दा